हेल'
औ नोंथां खुलुमबाय औ नोंथांनि आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों तामान
मा आयदानि सायाव सरायनो औ जागोन मा आयदा सायाव सरायनो नोंथां
औ नोंथां जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि औ नोंथां
औ दे बुंलाय नोंथां
औ जोंनि बर'नि धोरोमारि ओंख्रिनि सायाव औ नोंथां
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां दे
गनि जोंनि बर'फोरनि दधोरोङारि ओंख्रिनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै आङो हरनाय जादोंमोन
औ नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला नों जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि नोंथांमोननिथिं मा मा ओंख्रि जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायानो हागोन नामा
औ हागोन जोंनिथ' बिदिनो खारै साम'जों सबायाइ ओमफ्राय नारजि नफाम ओमफ्राय खारै खारै जों बिदिनो गोबां ओंख्रि जानाय जायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङा अनला खारैखौ माबोरैहाय संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
नोंथां मिथिं
उ
आं दसे समसे लुबैनाय अ सान सुयो सुनानै ए फोरदबा फोरानदबनाा बेखौखि एबा